नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो। आं नोंथांनि मोनसे सोंलु लानानै फैदों।
औ औ।
बिथाङा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा।
औ औ हागोन नोंथां ओ बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनबाथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा औ। बिदिनो अनलाजों दाउ सबायाइजों दाउ अमाजों नारजि ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि म औवा मेवाजों अनला बेबायदिनो गोबां रोखोमनि थायो आरो।
औ आरो जोङो अनला खारैखो गोबां रोखोमै संना जानो हायो जेरै
औ खारदैजों हायो गोखैजोंबो हायो। आरो ओ बिदिनो मैखि जायो गो खै नाफोरजोंबो जानो हायो।
औ आरो नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय बनायो फाथोखौ खाग्रोनानै गोथाङाव बेखौ फोराननानै जोङो नारजि गोरान खालामनानै अमाफोरजोंबो संना जाजायो आरो।
औ अमाफोरजों संना जाजायो नोंथाङा अनलाखौ माबायदि सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
नोंथाङा जुदि संफेरनो मोनबायबा। औ।
औ।
औ।
औ
औ नोंथां